खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां माने आं आयदानि सायावहाय थोंजोङै सावरायनो सानबाय। जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
जागोन नोंथां दे सावरायबानो
ओ जोंनि बर' हारिया माने ओ आबादजों सोनारनानै थानाय मोन ओ मोनसे हारि होननानै बुंनो हायो। माने आबादानो जाबाय जोंनि आरिमु बायदि माने जेरावहाय जोङो माने सिगांनि फ्रायनो जौसे ओ जौसे जौखोन्दो जौसेयावहाय जोंनिया ओ दाइनजि बा दाइनजि बा गुजि जौखोन्दोआनो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खांबोयो आरोना गावनि नांगौ-नांगौ जानाय गासैबो ओ बेसाद, न' खरखौ सामलायनाय गथ' गथायाइखौ फोरोंनाय बेफोरखौ बेफोरखौ माने जोङो आबादनि सायावनो सोनारनानै ओ सोनारबोगासिनो आरोना नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिनो जोङो ओ माइ आबादफोरनि आबादफोरनि मादाव ओ जों माइखौनो माने बांसिनै गोसो होसिनो आरोना नङा होमबा माने जेरावहाय जोङो माइ आबाद मावनो ब्ला माइ आबाद मावनोबा माखासे सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे नेम खान्थिफोरखौहाय बाहायबोगासिनो दङ मानो होनबा जोङो माइ गायनो थाखायहाय बोसोरनि सिगां सिगां समाव माइ गायनाय स समावहाय जोङो हाल एवनोबाबो ओ मंगलबार बारायनायनानै जोङो हाल एवो माइ गायनाय समावबो जों आखाइ होजेननाय बा गसा लानाय समावहाय जोङो मंगलबार बारायखौहाय ओ सायख'ना लानाय जायो। जेरावहाय जोंनि न'खरनि गाहाय गाहाय गाहाया दुगैस्रां लोबस्रां जिदिनाहाय जों माइ गायजेनबा गसा गसा लाजेनगोन दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबनानै लाइजौ आलारि बा थि लानानै आलि खनायावहाय माने आ आनान गसाइनि सायाव आ आर'ज गाबनानै ओ खोथिया ओ आखाथाम लानानै बे ओ आखाथामनि मुथासे मुथासे ओ मुथाथाम लानानै थाव फुनजों थाव फुननानै बेनि उनाव न'खरनि गाहाय गाहाया गायगोननाय बेनि उनावसो ओ गुबुना गायनो मोननाय बेफोरबायदि माने नेमखान्थिफोरखौ बाहायबोगासिनो आरोना नोंथां नङा होमबा गोदोनि
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि बायदिब्ला माने नों नोंथां नुनाय बायदिब्ला माने बेफोरखौ बेफोरखौ दाबो माने फोथायनानै दङ नामा
ओ फ्राय माखासेखौ फोथायोआनो नोंथां जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो खोथिया फोनाय ना बे खोथिया फोनायखौ जोङो खोथियाखौ फोनोबा जोङो दखरसे हा बेखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो ओ माइ जोलै बेखौ थियारि खालामनांगौ माइ जोलैखौ बोरै थियारि खालामो होननानै बुङोबा जोङो माइ फिथाइखौ बस्थायाव सोनानै दै दैयाव सोमनानै माखासे साननि उनाव बोखाङो जोङो बियो अब्ला गाजा बेरखांगोन आरो बे गाजा बेरखांनाय बा माइ जोलैखौ जोङो मा होनना बुङो माइज्लि होननानै बुङो। बिनि उनाव जोङो बे माइज्लिखौ जोङो मोननाय हायाव ओ मोजाङै समान खालामनानै जोङो बेखौ फोनानै जोङो दै एसे सोनानै बेखौ मोजाङै खोब खोब रज'होयो बेनि उनाव जेब्ला माइ ओ खोथिया जौवो बे एवदा जोङो फुनानै बेखौ गायनायसेबां लाङो आरो नंगौना नङा नोंथां
औ थारैनो नंगौ
थाङा होननाय बायदिनो जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर थायो जोङो इसोरखौ फोथायो जोङो इसोरखौ फोथायनानै जोङो जोंनि नांनायसेबांखौ जोङो जाहाथे मोनो आरो जोङो ओ बेबायदिनो माइफोरखौ एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे जानायनिफ्राय खमायो बेनि थाखाय जोङो इसोरखौ फोथायनानै माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियो जोङो नेमखान्थिखौ गोदो गोदायनि निफ्रायनो सोलिबोनाय नुनो मोन्दों। जेरै गोदोनि मानसि दा थुलुसि बिफां बा अन्थाइ सिबिबोनानै जोंहा रायजो जाबोनाय जोङो बेखौ जारिमिनाव नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ
जोङो आबाद होन होननानै बुङोबा ओ बेबायदिनो जोङो खोथियानिफ्रायनो जोङो जोंनि जाग्रा आदार जोंनि गुबै आदार जोङो बेखौ मोननो हायो नंगौना नङा नों
औ थारैनो नंगौ
खोथिया फोखांबाय बिनि उनाव जोङो मा खालामोमोन जोङो ओ मोनसे बे खोथिया फोनायखौ माइ गायनो थाखाय जोंनो मोनसे फैलाव हा नांगौ आरो बेयाव गोगो दैया जोबोद गोनांथारखौ नांगौ समाव थाखाय जोङो आलि बा बानायनानै लानाय जायो बे आखौ जोङो आलियाव जोङो मोननै रोखोमनि मोखां मोननो हायो जेरै दै हाबग्रा आरो दै ओंखारग्रा। जेब्लानाखि जोङनो माइ माइयाव दै नांगौ जायो अब्ला जोङो दैखौ सोनानै लायो आरो नांनायनि बारा दैया जायोब्ला बेखौ फारसेथिंजों बलायनानै हरनाय जायो औ नों नंगौनाा नोंथां बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ जथ लाय देरो देरनानै बियो बिबार बारगोन बिनि उनाव देरै देरनानै रालांगोन आरो बे समाव जोंहा मोनसे फोथायनानै धोरोमारिखौ फोथायनानै आरो आबादजों सोमोन्दो लानानै मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोआनो जाहैबाय कार्ति गासा सावनाय नङा होमबानों जोंना खाथ थि गासाखौ माइखौ मोजाङै ओंखारहोनो आरो माइखौ जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा जाया बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबनानै जोङो बे खाथि गासा फोरबोखौ फालिनाय ओ ओ जायो। बे कथि गासि फोरहा मोनसे नियम दङ बेयाव ओ औवा खाथि गंनै लानानै आरो थाइगिर बिखुं खंनै लानानै बेयाव थाव गुबै होनाय थुनजों एबा बेबायदिनो जेवारि सावग्रा खुन्दुंजों आवा खुन्दुंजों अर सावनानै फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइआ मोनलांगोन अब्लाोन बेबायदिनो बिलाइफोराबो मोननानै रानलांगोन अब्ला बे समाव जोङो माइ आबाद दिखांनाय सम जायो। बे माइ आबाद दिखांनाय समाव जोङो माइखौ खासिजों हानाय जायो ओ खासिजों हानानै बजा खायो आरो बजाखौ जोङो बेलथायनानै होनाय जायो जाहाथे माइनि बिलाइआ मोजाङै रानो आरो बेखौ जोङो मोनसे लांदां समान हा जायगा सननाय जायखौ जों खलसिला होनो नङा होमबा नोंथां? बे कल सिलायाव जोङो लांनानै मारा होयो आरो मारा होनायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जा नुनो मोनसै आथिखालाव गोदो समावथ' जोङो मोसौखौ संज्रायनानै होदिंनानै मारा होनाय जायोमोन नंगौना नङा नोंथां?
औ औ थारैनो माने आथिखालावहाय मेचिन ओंखारबाय मा ओ
आगजुजों मारा होनायखौ नुनो मोनो नंगौ नना नङा नोंथां
औ थारैनो नोंगौ माने आथिखालावहाय माने समजों लोगोसे जोंबो माने बेखौहाय गनायनानै लानांगौ जाना फैबाय आरोना मानो होनबा जोङोहाय माने खासिजों हायोब्ला गोबाव सम लायो नङा होमबा? ब जेरैहाय नैजि बिघा थामजि बिघा ओ हाफोरनि माइफोरखौहाय माने हानो थाखायहाय गोबाव सम लायो आथिखालावहाय माने गोदान गोदानेनि टेकनलजिजों गोरोबनांगौ जानानै होयो बेनिखायनो जोङो माने माने सम सम गैलिया आजिखालिहाय माने समखौहाय गुसुं समावनो माने हानानै फोजोबनो होननाय बायदि माने मेसिनजों हायो मेसिनजोंनो मारा होयो नङा होमबा नोंथां? आथिखालावहाय उम माने हाग्रायाबो आजिखालिहाय माने हाग्रायाबो मेचिन ओंखारबाय मारा होग्रायाबो मेचिन ओंखारबाय माने नैजि थामजि बिगानि माइफोरखौहाय जोङो नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हायो। नङा होमा नोंथां गोदोनि समावहाय जोङो मा मोसौ मोसौखौहाय संग्रायनानै म नैजि थामजि बिघा माइखौहाय ओ जोङो मारा होनो थाखायहाय माने जोङो से दानबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। बे सेदान जो सेदान ला लानायनि सोलाय आज आथिखालावहाय माने थाम घन्टा ब्रै घन्टानि गेजेरावनो जायो आरो बेफोरो माने फोजोबजोबनो हायो जोङो नङा होनोम हबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां। ओ जोङो बुंनो थाङोबा आथिखालनि बिरोंदामिनजों दिरुनन्नाय माखासे आगजुफोरा जोंखौ गोबां खम समावनो खामानिखौ मावनानै होयो आरो जोंनि समखौ रैखा खालामो आरो जोंनि देहानि बा जोंनि खस्थ' खालामनाय बेखौ गैया खालामनानै होनो हायो जोङो खम समनि गेजेराव गोबां आबादफोर दिहुननानै बेफार फालांगि मा जायोमोन माखा एसेल' आबाद दिहुुननायनि थाखाय जोङो रसा नांनाय ना रसा नांनाय होनना बुङो ना? रसा नांनोबो गोनां- जायोमोन नंगौना नङा नो- थां‌ आथिखालाव दारिमिन दानि गोदान मुगानि माखासे आगजुफोरजों जोङो गोबांथार आबाद दिहुन दिहुननानै जोंङो रसा नांनाय बे खान्थिखौ जोंङो खोनानोनो मोना ना नङानो
औ औ औ नंगौ माने थारैनो ओरै जाबाय माने जोंङो माने गोदान आगजुजों बाहायब्लाबो माखासे माने जायाय जायफोराहाय रांखान्थि बिथिङावहाय लोरबां रांखान्थि बिथिंनि थाखाय माने गोनांथार बेफोरबायदि माने जायहाय माइ हानानै बा माखासे हाजिरा आरि खामानि मावनानै जाग्राफ्रा गोबां माने खस्थ जायो आरो बेफोरबायदियाव नंङा होमबा नोंथां माखासे गामिफोराव गामिया थानाय माने जेबोहाय खामानि गैया टाउन सहराव थांनानै खामानि मावहैनो रोङि मानसिफोरनि थाखाय बेफोरो माने एसे उसुबिदा गोग्लैयो आर ना नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने माइ हानानै माइ ओ माइ- रां रांनि सोलाय माइ लाबोयो बेबायदि
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ आथिखालाव जोंङो गोब- गोबां औ खोनादों नोंथां
औ औ
आथिखालाव जोंङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो जे गोदोनि समाव जोंङो बिरोंदामिनजों बाहायजानाय आगजुफोर गैयियाव गोबां गोग्लैसोनायमोन नाथाय आथिखालाव साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोंङो गोबां गोदान दारिमिनारि बा गोदान दिहुनन्नाय आदबजों गोदान दिहुनथाइ आदबजों जोंङो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनानै जोंनि जिउ औ जिउ खुंनाय राहाखौ जोंङो फोजौनो हायो बा गोरलैसिन खालामनो हायो नंगौना नंङा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ माने जोंङो गोरलैसिननिफ्राय गोरलैसिन जाबोगासिनो नि आथिखाल मुगायाव माने
औ बेबायदिनो जोंङो बेनि गेजेरावबो जोंङो ओरैबायदि फारागखौ नुनो मोनो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग जाबाय गोदोनि आबादफोराव जोंङो ओ मिथिंगानि मोननाय हासार बा मिथिंगानि हासारजों आबाद मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिनजों बाहायजानाय बा गोदान टेक्नलजिजों बाहायजानाय गोदान गोदान रासायनारिक हासार बेफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नंगौ नंङा नोंथां
औ औ थारैनो नंगौ
बेयावनो जोंङो बुंनो हायो गोदोनि आबादखौ जानानै जोंनि थांना थानाय देहा आरो दानि आथिखालनि रासायनारिक हासार बाहायनाय आबाद बेफोरखौ जानानै जोंनि थि सम बा जोंनि थांना थानायनि समा सुंनाय बेफोरनि फारागखौ जोंङो नुनो मोनो नंगैना नंङा नोंथां
औ औ नंगौ माने गुबुन गुबुन आबादफोरनि मादा गेजेर गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनाय मावनायावबो माने मुलि माने गोबां बाहायनाय नुयो आथिखालावहाय माइखौबो बे माइआवबो बेबायदि बाहायनाय नुनो मोनो मोनसे सै आरोना नोंथांनो
औ नोंथां
बेलायावबो माने गोबां माने एम्फौ जानो हायि गोबां माने माइ ओंखारनायनि बेफोर मुलिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरोना गुबुन गुबुन माने दस मैगंफोर आबादफोरनि बे बेलायावथ गोबां माने गोबां हासार बाहायनाय नुनो मोनो आथिखालाव आरो माइआवबो होनाय नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां
सिगां समावथ' गोबोर हासारजोंनो मावोमोन माने उम
औ जोङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां नोंथां जे न' ओ जोङो गुबुन गुबुन हासार हासार बाहायनायनि अनगायै जोङो न'आवनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ दिहुननानै जायोबा जोंनि देहाखौ रैखा खालामनाय बा जोंनि जाब्रबथाय बा जोंनि